थां
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
गोजोन फुंबिलियाव गोजोन हामग्लायनाय नोंनिसिम जासि हरग्रोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनि
दिनै आङो नोंथांनिसिम बिदि कल खालामनायनि जाहोनानो जादों दोनै आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन बे टपिकआनो जाहैबाय साननि सायाव नोंथांहा माबाफोर असुबिदाफोर गैयाथ'ना
गैया दे नोंथां ओ नोंथाङा फोरमायग्रोनानै होनो हागोन
औ अब्ला आङो जागायनोसै सान होनोब्ला जोङो मोनथियो साना अख्राङाव थायो जेराव जोङो सोरां बो मोनो दिनै जोङो सान गैयामोनब्ला जोङो बिदि संसारखौ जोङो नुनो मोननाय नङामोन मानो हो ब्ला जोङो साननि जुगुदिसो जोङो सोरांखौ मोनो आरो गोबां बिदि मानसि एबा जिब जुनारानो दिनै साना गैयामोनब्ला जोङो थांना थानायाबो एसे गोब्राबमोन मानो होनोब्ला सानानो जोंनो बिदि सोरांखौ जोंनो होयो दिनै सान गैयामोनब्ला जोङो खोमसि दरसि जानानै थागौोन जेराव जोङो जे जिरादखौ जोङो नुनो मोननाय नङामोन एबा जोङो बिदि गासै गावजों गाव नुलायनो मोननाय नङामोन गासै मिथिंगायाव थानाय संसाराव थानाय गासै जिरायखौनो जोङो नुनो मोननाय नङामोन दिनै बिदि साना थानायखायसो जोङो गावजों गावबो नुलायो आरो गावजों गावबो जोङो नायलायनो हायो एबा गासै जिरादखौनो जोङो नुयो जुदि दिनै सान थायामोनब्ला दिनै संसाराव थानाय जेरै लाइफां जोङो नायोब्ला नुनो मोनो जेरै दंफांफोरा दंफां एबा बिफांफोरखौ जों नायोब्ला नुनो मोनो मानोना बेफोर बिफांफोरा साननिफ्राय साननि सोरांजोंसो बिसोरो बिदि सोरांखौ मोननानै बिदि बिसोरो देरो आरो बिनिफ्रायनो अक्सिजेनखौ बिसोर साननिफ्रायनो लायो जेराव जोंबो बिसोर दंफांफोरा बिफांफोरा जि साननिफ्राय लानाय अक्सिजेनखौ आरो बिसोरबो जोंनो मानसिनि लागै बिदि मोजां अक्सिजेनखौ आगारो बे ज बेनो जों गोथां गेस अक्सिजेनखौ जोंबो लायो जायनि जाहोनाव जोंबोरै थांनानै दङ नाथाय जुदि जोङो बिफांनिफ्राय मोना बि अक्सिजेनखौ जोङो मोनामोनब्ला जोंबो थांना थानाया एसे गोब्राबमोन आरो जेराव बिफाङआो जे साननिफ्राय अक्सिजेनखौ मोनामोनब्ला बेफोर बिफांफोराबो दोलागै बिदि अक्सिजेनखौ होनो हानाय नङामोन जाउनाव जों थांना थानायाबो एसे गोब्राबमोन आरो बिदिनो जों गोबां बिदि नायनो थाङोब्ला गोबां लाइफां एबा जिब जुन जुनारानो बिदि सान गैयामोनब्ला थांनानै थानो हानाया एसे गोब्राबमोन गासैथिंबो जोङो नायनो हायो हायो जे सनि थाखायसो गोबां बिदि बिफां लाइफांफोरानो गोबां बिफां लाइफांफोरानो आरो गोबां बिदि जिरादफोरानो साननि थाखाय थांनानै दङ मानोना फांसे से बिफाङा देरनो थाखाय एबा ओ जिखुनु लाइफांफोरानो एसे देरनो थाखाय साननि गोनांथि आरो जेब्ला जोङो बेगरखौ फोनानै दोनगोन अब्ला बेयाव जोङो अखा अब्ला अब्ला जोङो बेयाव अखाखौल' मोनबोला जाया बिजों लोगोसे जोङो सानखौबो नांगौ जेब्ला जोङो अखाल' मोनगोन एबा सानखौ जोङो जेब्ला मोननाय नङा अब्ला जोंनि फोनाय बिदि बेगरफोर जेराव जोङो माबा मोनसे आबादफोर मावनो थाखाय जि बेगरफोर फोनानै दोनगोन अब्ला बेफोरल' नांबाय थायोब्ला जुदि जोङो
बिदि सानखोङो मोनाब्ला बेफोरो ओरैनो सेवगारगोन आरो ओरैनो नस्थ' जागोन आरो जों इयुन जोलै जेबो आबाद खालामनो हानाय नङा बिनि थाखायनो जोंनो सानखौ नांगौ बिदिब्ला सा सानखौ बे बेगर फोनानै दोननाय बिदि दै लुना दोननाय बिदि बेगरफोरा जोंफोरनाय आबादफोरा जेब्ला सान मोनगोन अब्ला बेफोरो गोरलै बिलाइ बिलाइफोर दोरोमगोन आरो देरगोन आरो लावगोन जेराव जोङो जोंनि आबाद फोरखौ मोजाङै मोननो हागोन जेब्ला जोङो सानदुंखौ मोननाय नङा अब्ला जोंनि फोनाय आबादफोर बेफोर जानाय नङा जेब्ला जोङो जोङो नुनो मोनो जे दैज्लांनि समाव गासै बिदि आसामनि मानसिफोरानो बिदि फोथारफोराव बिदि जानो थाखाय माइरं बेख जोङो माइनिफ्राय मोनो बे माइ आबाद खालामनो थाखाय जोंनो अखा खौ नांगौ जायो थेवबो जोङो अखाल' मोनबाय थाब्ला जाया बेजों लोगोसे जोंनो सान्दुंबो नांगौ जेराव जोङो अखाल' मोनबाय थायोब्ला जोंनि गायनानै दोननाय माइफोरा बिदि दै लोमसावगोन आरो बिदि सानदुं रानखांनाय गैयाब्ला बेफोराव गायना दोननाय माइफोरा अखानि थाखाय लोमसावनानै बिदि ओरैनो सेवगारगोन आरो जोङो मोजां बिदि रोदोमनाय एबा देरनायखौ जोङो मोननो थाङो जेराव जोङो जोंनि आबादखौ मोननाया गोब्राब जागोन आरो जोंनि जानायनि थाखाय एबा जोंनि जिउनि राहानि थाखाय जोङो एसे गोब्राब जागोन जोंनि थांना थानायनि राहायाबो आरो जोङो नायनो थाङोब्ला जोंनि मैला लांनाय जि सु जेराव जोङो दागफोर नांनायफोरखौ जेब्ला जोङो दैयाव सुयो अब्ला बेखौ जोङो फोराननो थाखाय जोंनो सान्दुं नांगौ जेब्ला अखा फैबाय थागोन अब्ला जोङो जोंनि गाननाय जि जोमफोरखो फोराननो हाया आरो जेब्ला जों सिफोरखौ दोनबाय थागोन अब्ला अब्ला बियो बे सेवगोन आरो आरो जोंनि मोजां गाननाय खसाबफोरा ओरैनो बिदि सेवगारगोन आरो सैगोन जेराव जोङो जोंनि मोजां गाननाय खसाब फोरख जों गाननो मोननाय नङा जेब्ला जोङो सानदुुंवाव जुदि लामनानै बेखौ दोनो अब्ला बियो से एबा नै घन्टानि गेजेरावनो जोङो राननायखौ नुनो मोनो नोंथाङा सान्दुंनि बागै माबाफोर खोथाफोर आंनो फोरमायनो सानो नामा नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां नोंथाङा नोंथाङा सान्दुंनि बागै जोबोरैनो आंनो फोरमायनानै होलांखाबाय दा जा नोंथाङा बुंलांदों बेफोरो गासैबो सैथो ओ आरो नोंथाङानो ओ गुवारै फोरमायनानै होलांखाबाय जे सान्दुङा जोंखौ माबा मा बिथिङाव हेफाजाब खालामो
दा बेनि मादावनो आंबो फंनैसो बुंनोसै ओ सान्दुङा ओ सानाथ' जोंनाव अख्राङाव थायो ओ सान्दुं गैयामोनब्ला ओ जोंनि संसाराव मा जागौमोन खोमसि जागौमोन होनना नोंथाङानो बुंना नङा होनबा नोंथां
औ
दा जोंनि बिफां लाइफाङानो जा गासैबो जिब जुनार बा गासैबो जिब जन्थुफोरानो जे सान्दुं गैयाब्ला ओ माबोरै जानाय मा जानाय नङामोन होनना बुङोब्लासो जोङो सान्दुंङासो जोंखौ जोंनो सोरां होयो नालायनो सान्दुं गैयामोनबा जोङो अराय सम अराय बोसोर जोङो खोमसियावनो थाबाय थानांगौ जायो जागौमोन नङा होमबा नोंथां होमब्लाना मा जागौमोन ओ जोंनि जिउआवहाय जोंनि जिउआ रैखाथि गैयै जागौमोन आरोना नोंथां जे जोङो सान हर बिदि सोराङानो गैयामोनब्ला जोङो ओ जेबो मुवा बेसादखौनो ओरैनो डाइरेक्टयैहाय नुखानाय नङामोन जे सानदुङा जोंखौ मा बिथिङाव हेफाजाब होयो होननानै बुङोब्लाबो जोङो जे बिफां लाइफां फांसे बिफां लाइफां गै गैयाब्ला बे बिफाङा जे अखा हाबाय थाबल' बियो देरलांगोन बियो नङा मानो होनोबा लाइफांफोरा फिसा फिसा लाइफांफोरबा गोदोर फाइ बिफांफोर बा बिफां लाइफांफोर बेफोरो ओ सान्दुंनि गेजेरजोंसो बिसोरो ओ गावसोरनि आदारखौहाय ओ थोंजों रोदानि गेजेरजों बिसोरो सान्दुंनि बे सान्दुंनि बिदुंजों लोगोसेसो बिसोरो आदारखौ बानायनानै लायो बेनि उनफ्राय बिसोरबो हासिंनिफ्राय दै बोनानै लायोबा सान्दुंनिफ्राय बैसोरो सोरांखौ बोनानै लानानै बिसोरो आदार बानायो बेफोरबायदिसो बिसोरो जोंनो अक्सिजेन हगारनानै होनो हायो जे सान्दुं गैयामोनब्ला बिफां लाइफांफोराबो बेफोरबायदि सोमखोर सोमखोर जानाय नङामोन अखाजोंल' बेफोरबायदि सोमखोर जाया नङा होनब्ला नोंथां।
औ।
सान्दुंनि जोहैसो जोङो जोङो बे बेफोरबायदि बिफां लाइफांफोरा अक्सिजेन हगारनानै होनो हायो जे सदुं गैयामोनब्ला जे बिफां लाइफाफोरनाबो बेफोरबायदिनो अखा हाबा अखा हाब्लाथाय बिसोरोम ओरैनो सोमखोर आरो सानदुं दुंबाथाय बिसोरो नरम जानानै थायोना।
औ।
बे बेफोर बायदि जायोब्लाबो बिसोरो जे बिसोरनि आदारखौसो बानायना लायो।
औ।
सान्दुं सान्दुं गैयाबोला जे जोङो गासैबो बिथिङावनो खस्थ' जानायखौ नुयो मानो होनोब्ला जे जोङो जा जोङो गोदोनि दिनावथ' एल पि जि गेस गैयामोन नङा होनब्ला नोंथां। जोङो बन नांगौ जायोब्लाथाय ओंखाम संनो बा ओंख्रि संनो नङाब्लाबो माबा मोनसे खालामनो बेफोरबायदियाव जोङो सान्दुं गैयामोनबा जे अखा हाबाय थानाय मोनब्ला बे बना राननाय नङामोन जानो हागौ।
औ।
माने रानखानायानो नङामोन मानो होनोब्ला जोङो जे सान्दुंनि गेजेरजोंसो बनफोरा रानो बे बना गोरान जाबासो जे जोङो अरखौ सुखांनो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जे जोङो अखा हाबाय थायोब्ला जायगाफोरा मोनामजोबो नङा होमब्ला नोंथां। बिलाइफोरा सेवनानै
बिलाइफोरा सेवनानै मोनामजोबो जागाफोरा मोनामजोबो बेफोरबायदिनो गोबां गेस लेथ्रा गेस ओंखारो बेफोरो सानदु गैयामोनब्लाा बेफोरो राननाय नङामोन आरो जोंनि ओनसोलफोराहाय मोनाम मोनामनानै थाबाय थागौमोन मानो होनोबा जे बेफोरबायदि सेवनाय मुवा बेसादफोरा अखाल' हाबाय फिथाइ मोनब्ला सेवनानै रानलांनाय नङामोन बिदिनो सेव सेवनानैल' थागौमोन आरो बिदि सेवनानै थायोब्ला जे जोङो बेफोरनि लेथ्रा मोनामनाय गेसफोरखौ लानानै बेमार आजार जागौमोन आरो थाबैनो थैलांगौमोन। बेफोरबायदि सान्दुं दमोनबा जोङो जे
बेफोरबायदिनो बेमार आजार जालांगौमोन सान्दुङा जोंनो भिटामिन होयो नङा होमब्ला? जे फुंनि जारौ रौ सानाव जोङो दसे सान्दुंखौ सायोब्लाबा सान्दुआव थायोब्ला जोङो भिटामिन दि मोननो हायो
औ
बेफोरबायदिनो गोबां बिथिङावनो जोंखौ सान्दुङा हेफाजाब खालामो बा सान गैयामोनबा जोङो अराय ज खोमसियै थानो हानाय नङामोन मानो होनोब्ला खोमसि जानाय लोगो लोगोनो जोंनि जिउआव रैखाथि गैया रैखाथि गैयै बेखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनोब्ला जे जोङो माबाबा मोनसे बिस गोनां एम्फौ मासे अरोब्लाबो जोङो सोरां नङाब्ला जोङो सानाव नुनाय नङा मानो होनबा जोङो हरावथ' दा जोङो रैखाथि गोनां जोंनि न' लुखानायफोराव जोङो न' सिङावसो थायो नालाय सानफोराव सानफोरावबा जों मेगनजों स्रां स्रां नुयो बा जोङो थाबायथिंनो हायो जा मबा मोनसे बिस गोनां एम्फौफोर मानबायबोयोब्लाबो जोङो बेखौ नुनो हायो जे जोङो खोमसि थाबाय थायोमोनब्ला बेसेखौ थ' जोङो लाइट बा साथिफोर जरायनानै थाबाय थानोमोन
औ
बेफोरबायदि जोङो दा जिनै घन्टा सान स्नि घन्टा हर जानायखायसो जोङो बेफोरबायदि सहायनानै थानो हायो जोङो नैजिब्रै घटा खौनो उन्दुनानै थाबाय थानो हानाय नङामोन मानो होनोब्ला जोङो ओंखाम उखैयो दै गाङो बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरबायदि नैजिब्रै घन्टानो खोमसि जाना थायोमोनबा जोबोर खस्थ'यै भुगिनांगौ जागौमोन मानो होनोब्ला जोङो बेफोरबायदि जानाय लोंनायनि मुवा बेसाद नांगौ जायोब्लाबो जोङो बाजाराव थांब्रबनानै मुवा बेसाद लायनांगौ जायो
औ औ नंगौ नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय दिनैनिबो सुंद' सरायथिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ थारैनो नोंथांनिसिम गोजोनथों